हेलौ
औ नोंथां खोनादों।
औ होमब्ला नोंथां फ्रि नामा?
औ फ्रि नोंथां
अ अब्ला नोङो दिनै माइ गायनायनि सोमोन्दोखौ एसे होनो हागोन नामा?
औ हागोन
दे नोंथाङा जागायजेननो हागोन नामा होमबा?
औ हागोन नोंथां माने माइ गायनायनि होन्दोंना सोमोन्दै?
औ औ माइ गायनायनिफ्राय माइ देरजासिम।
माने माइखौथ जोङो दैज्लां दैज्लाङाव गायो जायो ना। माइखौथ' जों बयबो दैज्लाङाव गायखायो दैज्लां दैज्लां बोथोराव गायखायो ना। गरम बोथोर आजिखालि ओ माइखौथ जाय जायहा हा दं बिस्रासो गायो नालाय माइख' आरो सोरबाफोर बायदिया इदिनो ओ निजा नआव हा गैयाबाबो मालायफोरनाव इफोरबायदिनो थिका थिखाफोर लानानै गायो आरो ना। ओरैनोथ माइखौ ओ सिगां एवबाय ओ सोर आजिखालि
खोनानो मोनाखैमोन